हेल'।
औ औ औ खोनागासिनो। नोंथां औ।
औ नोंथाङा माबोरै दं?
आं दङ मोजाङैनो नोंथां दे। बुंनायसाय नोंथाङा मानि थाखाय कल खालामदोंमोन?
ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नासो फन खालाम कल खालामदोंमोन ओ आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि न'खर। बर' बेयाव हाबनांगोन बर'फोरनि गासै बिथिंखौनो सावरायनोसै आरो जाखिनिखौ। हायो। बर'औ बर'फोराबो
देलाय नोंथाङा गिबियाव औ गिबियाव देलाय नों नोंथाङानो। बुंग्रोलाय देलाय।
औ दे बुंग्रोनोसै आङो। आ। बर'फोराथ' गोदोनि ओमफ्रायनो न'खर खुंनानै रायजो जाबोगासिनो दङ बुंनो थां ब्ला आसामाव बर'फोरानो गिबि न'खर खुंनानै रायजो जाबोदोंमोन बेखौ जों बिजाबफोराव जारिमिन फोराव जोङो मोननो हायो बर' नखर होनोब्ला बेयाव बर'फोरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गासिबो हाबनानै थागोन बिसोरो माबादि संसार जायो बिसोरनि मावनाय दांनायफोरा माबायदि बेफोर गासिबो थाङो ओ बर'फोरा न'खौ माबायदि हायो बा माबायदि लुयो बेखौ जों गिबियाव सावरायनोसै बर' औ बर'फोर औ बर'फोरनि इसिं न'आ ओ सा सा साहाथिं थानायखौ जों नुनो मोनबोदों। बर'फोरा बांसिन साहाथिंनो ओ साहाथिंनो न'मा न'खौ खानाय जायोमोन जाथाव जेराव ओंखाम संनाय जायो औ औ। आरो गोदो बर'फ्राथ' न'खौ थु थुरिजोंसो लुयोमोन नालाय। औवा आरो थुरि बिदि बाहायनानै नुयोमोन नाथाय आथिखालाव औ औ औ ओम फाय आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय
दाथ' आरो थुरिखौनो नागिर
औ नायगिरना औ नायगिरना मोनला औ बर'फोरनि इ सिं न'आव बर'फोरनि इसिं न'आव मोनथाम खथा थायोमोन आरो गोदो। इ सिं अख्रं आ आरो मोनसेया मामोन इसिं बिदि मोनसेखो बावबाय नोंथां आङो। मोनथाम खथा थायोमोन गोदोनि दोरोङारि रि बर'फोरनि न'मा न' खामनायाव। आरो बर' फोरा बाख्रिखौ दोनोमोन सानजा। सानजाथिं बाख्रिखौ लुयो। औ बेबायदिनो थाग्रा न' खौ सोनाबाबो लाजायो खोलाहाबो लाजायो आरो। आरो बर'फोरनि न आव गय बागान नारेंखल बागान बेफोरबायदि गोबां थायो।
औ आरो बर'फोराथ' दाउ अमा फिसिनानैनो जिउ खुंग्रा बुंजायो।
औ औ बुंजायो।
न'खर खुंग्रा। दाउ अमा फिसिनानैनो फिसा फिसौफोरखौ सोलों
औ औ उम उम औ औ औ। बर' हिन्जावफोरा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसि बेबादिनो जिब जुनार फिसि आखा-फाखा बिसोरो गावसोरनि फिसायफोरखौ नेनानै थाबाय थाया आलासि सासे फैयोब्ला बिसोरो न'आव थानाय दाउफोरखौनो अमाफोरखौनो बुथार नानै आलासि सोंनो हरनाय हुदा बर'फ फोरनाव दङमोन। बिबादिनो औ दाउ अमा फिसिनानैबो बिसोरो न'नि न'खरनि खामानियाव गोबां हेफ फाजाब होबोदो आरो। औ। माने बेफोर औ न'खर खुंनायावथ' गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो नालाय बेफोर थाखा फैसाखौ ओ दाउ अमा फिसिनानैनो बर'फोरा बुथुम आरो बर'फोरा अ।
बेनि अनगायैबो बर'फ्रा माने बर' आइजोफ्रा बिदिनो दख'ना लुनानै माबा दानानैबो गानो आरो गाननायनि अनगायैबो जोङो बाजाराव फाननानैबो रां खामायनो हायो गोबां बिबांनि आरो बे रांजोंनो जोङो न'खर सालायनायाव फिसा फिसौ फेदेरनायाव गोबां हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ बर'फोरा दानाय लुनायाव आखा-फाखा बर'फोरा आगरजों बिसोरो जिफोरखौ दायोमोन दख'ना, गामसा बा आरनाइ सिमाहि जां बोथोराव जोमनो थाखाय आरो इन्दि इन्दिहिखौबो बर'फोरा दायोमोन इन्दि खुन्दुङाथ' बर' समासाव गोबां जो गोजौ जायगा दङ' नालाय आरो आथिखालाव इन्दि हिखौ बाजारफोरावबो जों बाय नानै मोनसै ओमफ्राय आरो दानि औ दानि इन्दिनि दानायाव गोबां टेक्नलजि बाहायनानै दायो बिसोर मेसिनफोरजों दायो नाथाय बर'फोरा साल गान्दैजों जिखौ दायोमोन ओ गोदोनि बर'फोरा बे ओ न'खरनि खामानिजों लोगोसे जि दानानैबो बिसोरो गावसोरनि न'खरखौ खुंलांदों बेबायदिनो आरो आरो औ बेबायदिनो बर' अ नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावगोन ना
आं बुंनाय माने बर' फ्रा माने गुबैयै माने आबाद मावनानै
औ औ आबाद मावनानै जायो
माइ बेसर फाथो सबाय सिबिं बेफोरखौ खौ जों गामियाव थानाय बर' आइजोफ्रा गाहायै बेखौनो आबाद खालामनानै न'खर जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने नुनो मोननाय माने बिदिनो खाङो आरो माने गामियारि ओनसोलनि रायजो जानाय बर' सुबुंफोरा
अ बिसोरो आबाद गाहाय हारि नालाय आबादानो बिस बिसोरनि गिबि थांनानै थानायनि राहा बिसोर आबाद नङाबानो सोलिया बांसिन बर'फोरखौ जों आबाद सायावनो सोनारनायखौ जों नुनो मोनो।
उम
औ माने आबादाबो मोननै रोखोमनि दङ दैज्लांनि आरो मेस सेंनि औ दैज्लां औ दैज्लांनि होनोब्ला जोङो बे माइ गायनायखौनो बुंजागोन आ औ आरो मैगं थाइगं दैज्लांनि होनोब्ला जोङो मैथा जिंका बल केरेला बे जाहैबाय गोखा केरेला बेबो आरो बिनि अनगायैबो बर'फोरा माने हाग्रा बंग्रायाव थानाय मैगं थाइगंफोरखौबो बुथुमनानै जाबोदों दिंखिया हेलाइसि औ बेफोरखौबो जाबोदों आरो खायसे खायसेफोरखौथ' बर'फोरा मुलि हिसाबैबो बाहायबोदों नङा होनबा औ खायसे खायसे ए बिलाइफोरखौ जोङो उदै गाज्रि जाबा जायो आरो खायसे खायसेखौबो बिदि लोमजानाय साजानायफोरावबो होयो आरो
बे उदै खानाय एबा माबा मोनसे उदैनि बेमार जायोैबा ओरै सुमफ्राम बिलाइ बा बैग्रिनि बिलाइ बेफोरबादि जानानैबो जोङो दैखौ सागा होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना जा मिथिंगायाव मोननाय बिलाइ दंफां रोदा बायदिसिना बेफोराबो मुलि नालाय बे फोरखौ जोङो द क्टरफ्राव लाङालासिनो बा थाङालासिनो जोङो मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनि बिलाइ बेगरफोरखौनो जों मुलि बाहायनाय बा देनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां बेफोर बायदिया बबेबा गारायफोर जाबा थैफोर ओंखारबा लायबाबो अबा बेयाव जों लुंसिफोरखौबो होनानै थैखौ थाबथा होनाय जों नुनो मोनबोदों
आरो थुलुंसिनि अनगायैबो ओरै हाग्रा जारिमन बिलाइ बायदिसिन सिना बिलाइखौ सिफ्लेनानै होयोब्लाबो जों थै गगा होनो हायो आरोना जा हाग्रानि बिलाइ बायदिसिनाजों
अ औ औ औ आरो दै दैज्लांनि मैगं थाइगं आबादनि अनगायै बिसोरो मेसेंनिबो मैगं थाइगं आ आबाद बेबादि मावो मेसेङाव बिसोरो बेसर मुसुर बख्ला बायदिखौ होनाय जायोमोन माने गोदोनि बर'फोरा थावखौ बायानोमोन बिसोरो न'आवनो बेसर फोननानै बेनि फ्राय थाव दिहुननानै न'आवनो जायोमोन बि सोरो बुंनो थां बा न मावनाय आबादा मोजांसिन जायो आरो दानि दिनाव बायनानै जानोनो हाला बायनानै जाग्रा ब्ला बेयाव केमिकेल बाहायो हासार बाहायो गोदोनि बायदि गोबोरखिनि हासारबो मोननो थांला आरो गुबुरखिनि हाजार खौ मोननायनि खम जानायनि जाहोनानो जाबाय माने आथिखालाव जों मोसौ फि सिनायखौ जों गोबां खम नुबोगासिनो दङ औ औ औ मोसौखौ जोंङो गाखिरखौ जायो जाबाबो जोंङो गाखिरखौ बे बायनानै जानायखौ जों बांसिन नुयो। आरो औ औ खायसे खायसेया बेफार फालांगिनि थाखाय मोसौ फिसियो ना मोसौ सौ जारसि फिसियो बिसोरो गाइखेर फानला बायो बेफोरखौ नो फाननानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंङो गोदोनि बायदि मोसौ फिसि इनानै न'आवनो गायख गाइखेर लोंनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो मेसेंनि मैगं होनोब्ला जोङो बुंनांगोन आलु आलुखौथ' औ बयनोब खन नांखाथारगौ आलु नंङाबानो जाखाया।
ओरो जोगोनारबो मोननो
जोगोनार औ जोगोनार मोननो हायो आरो कबि यि लाइ लाफा फालां खा बायदिखौ जोंङो मोननो हायो। मुला बेफोर खौबो जों मोननो हायो आरो, आरो औ आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरा आ नि बेसादारि हारिमु बाहायनायाव जायो माने उम संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ बाहायनायावबो खम नंङामोन। बिसोरो दंफांनि औवानि मुवा बेस गोबां बाहायबोद बिसोरो
आखाइ आखाइजों बानायनाय ना जेरै जों औवा बिफांनिफ्राय जों जेरै सान्द्रि संग्राय
औ औ खादा औ हासिब औ हासिब बेफोरखौबो जों बाहायबोनाय ओ नुनो मोनदों। आरो दंफांजों औ औ आरो दंफांजों बानायनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो बर' न'खराव जों खामफ्लायखौ नुखा बिसोरो औ आलासि आलासि फैयोब्ला बिसोर खा हामथायखौ होखाथारो बिसो जेरो आरो सियार सियारफोराथ' दानिया सोलायनाय फैबाय गोदोनि बायदि दंफांजों बानायनाय सियारखौ जों नुनो मोनलिया नुनो मोनलियाखौनो बुं जायो दा बेनि सोलाय जोङो प्लासटिक सोलाय ओ प्लासटिकनि सियार ओ बे स्टिल फोरनि मोनो ना बाजारफोराव बायनानै बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
दे नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।
दे आं मिथियोखौ नोंथां फाय मिथिनानै नोंथांनिसिम आं गो जोननाय बावहरनाय थाबाय ए बिदिब्ला जोङो रायलाय बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे औ